खोनादोंना नोंथां? आंनि रावखौ मोजाङैनो आदसा नोंथाङा दायो फ्रि दङ
औ आं जेबो मावथ'वाखै माव मानालाय नोंथां ओरैनो दङ।
आदसा सा सा सा आ मोजाङानो जाबाय होमब्ला आं नोंथांजों माने फ्रि थायोमोनब्ला मोनसे मोजां रायलायनानै मोनसे मोजां टपिक होनना मोनसे मोजां टपिकआव रायलायनो सानदोंमोन आरो आ एकदमबारे नोंथाङा दा फ्रि दंबा मोजाङानो जाबाय दा मोनसे आं रायलायनो सानदों आरो नोंथांजों बे
औ।
जोंनि बे बैसागु जे होनो बे बैसागुनि माखासे दामनाय देनाय आगजुफोर आरो बैसागुआव बेनि बा बैसागुआव रंजानाय-फाजानाय बेफोरनि बागै एसे बिजिरना होनो आरो जोङो रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे होमबा नोंथां एसे फोरमायना होनायसाय।
औ आङो बैसागुआव जोङो जि जिखौ दामनाय दे माने जों जि बुस्थुफोरखौ दामो बा दामग्रा-देग्रा जोंहा बर'आ गावनिनो मोनसे मा मोन थारमाने माखासे गोबां बेफोरबायदिनो दामग्रा देग्रा आबजुफोर जोंहा दङ आं बेफोरखौनो एसे बुंग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नों जेखौ गोसो नोंथाङा बेखौनो बुंनो हागोन। औ औ आं माने नोंथां सिगाङावनो आं क्लियार खालामना लानोसै आरो ना सिगाङावनो। बिनि सायाव मोनसे गोग्गो माबाखौ लाबोनोसै आंहा बैसागुनि बागै इसेबां मा बा गैया रोंगौथि गैया बोरै फालियो बेनिखायनो नोंथांजों आंबो बेखौ डिसकास खालामनो होननानै सावरायनाय जादों आरो। दे नोंथां फोरमाय।
हेलौ
नोंथां खोनादों खोनादों नों थां नोंथाङा बुं दे।
नोंथाङा एसे माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? हेलौ नोंथां। ओ नोंथां।
आं इसे होमबा आं फंनैसो नोंथांनो एसे आं बुं फोरमायथिग्रोनोसै।बे बैसागुआव आं जेरैबायदि नुबोदों।बे बैसागुआव गोबां बिदिनो रंजानाय मानसि मानसिफ्रा रंजानाय बाजानायजों लोगोसे बोसोर गोदाननि ओ बोसोर गोदानखौ बरायनाय हिसाबै फालियो आं बेखौ मिथिनो मोनबोदों नंगौना नोंथां? खोनादोंना औ। आरो बे बैसागुआव बिदिनो गोबां दामग्रा आगजुफोर जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बिदि मिलौहाब देंखोजों नो बायदेमलाय सिदेमलाय बिदिनो मोसानायफोरखौ आं नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो गोबां जायगाफ्राव आरो लोगोसे बिदिनो
बे बैसागु आरो बे दामनाय-देनायखौ नुनानै आं आंनि गोसोआव गोबां बोनाय फैदों। बे सेरजानि गग' लिं ग' आं बेखौ बिजाबावसो फरायनो मोन्दोंमोन नाथाय जेब्ला आं बे साउन्डखौ खोनादों बेनि सोदोबखौ खोनादों आं थारैनो मोनसे रंजानाय मोनदों। खारन माखासे सोदोबफ्रा बे
उम
गोसो बोयो आरो रैसुमै महरजों औ आरो जेब्ला आं बेखौ खोनाहैदों अब्ला जोबोद मोजां मोनबोदों। आरो लोगोसे बेजों मोसाग्रा गोबां बिदिनो बायदोमलाय -सिदोमलाय मोनसे ओ समायना गाननायजों लोगोसे दख'ना सादोर बेबायदिनो लोगोसे मेथाइ खननायजों ओरैबादि मिलौहाबदों ओरैबादि मिलायदों नोंथां दासों माने। आं बेखौ नुबोदों आरो। आं बेखौनो बुजिबोदों माने बुहुत बिदिनो मोनसे गामिजों लोगोसे मोसानाय जायो ज' ज' ज'।
औ नंगौ
औ आरो लोगोसे आं बेखौ नुबोदों रंजानायजों लोगोसे बिथांमोना गोबां बेबायदिनो जानाय- लोंनायबो जाबोयो रंजानायजों आसलथे जानांगौबो होनबाना जों गावनि दुखु सिन्थाफोरखौ सेयार खालामनायबो जायो नङा होमबा नोंथां रायलायनायजों लोगोसे रंजानायजों लोगोसे। आरो ओरै बिसोरो बोसोर गोदाननि बरायनायनि सोमोन्दै माबायो फालियो। बै आरो खामनि सोदोब जि खामनि सोदोबा गोसोखौ एदमबारे बोख्लाबलाङो गोम खोमा गोम गोम होलायनाय । रंजानाय मोनो नोंथां। औ
औ नंगौ नोथां।
औ आरो गोबां जायगायाव बेबायदिबो नुबोदों माने हारमनियाम दामनायबो नुबोदों आरो । हारम'नियामखौथ' नोंथां मिथिखायो बे जेरै रैसुमै समायना देंखो फैयो बेनिफ्राय
औ नंगौ।
आरो मोसाग्राखौबो खथ' खम नङा गोबां बेबायदिनो हायलालाय हुलालाय मोसायो। लोगोसे माबा दाउस्रि- देलाय मोसानाय बेखौबो नुबोदों आङो दाउस्रि -देलाय मोसानाय लोगोसे बागुरुम्बा आरो जयैनो ओरैनो लाब्रा दानस ना मा होनो। बेबो मोसायो माने जेब्ला जोबो बेखौबो नुबोदों मोजां आरो माने। मोनसे गोसो बोनाय मोनसे दामनाय- देनायजों बे बैसागुआव हगार हरो बिथांमोना। मोजां नुबोदों गोसो गोजोनदों। नोंथाङा माबाफोर बुंनो बा बुंनो आं एसे माने नोंथांनिफ्रायबो खोनासंनो लुबैदों जे माबायदि जामारो आं जि मोनथिया आं बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनायसै आरो एक्सट्रा माबाफोर बिदि थाबावनो हागौ बायदि मोनदां माने।
माने जेनेबा बैसागु बुङोब्लाथ' जोंहा बेफोरबायदिनो ग- गोबां रोखोमनि बैसागुफोर दङमोन खिन्थु आथिखालाव जोङो दा मोननै बैसागुखौल' जों जोङो खुंनाय नुनो मोनो बा फालिनाय नुनो मोनो।
आतसा माने गोबां गोबां बेबायदि बैसागु दं माने।
औ जेरै औ जेरै माबा मोनसेया जाबाय मोसौ बैसागु आरो मोनसेया जाबाय मानसि बैसागु।
अ बे एक्सट्रा एक्सट्रा जायोना दुज'यैनि जायो बेलाय?
मोसौ बैसागुआ हमना ला ओ माबानि बोसोर बोसोर गोजाम ओहो बोसोर बोसोर गोदाननि एक थारिखावहाय बियो मोसौ बैसागुआ जायो। जेराव जोंङो माने मोसौखौ माबानानै बे फोरबायदिनो गलिनिफ्राय बाहेरायाव लांनानै मोसौखौ थुखैयो।
औ औ नोंथां‌।
औ आरो बिनि उनाव जोंहा नेक्स्ट ओ बिनि अखानायैनिफ्राय बेफोरदिनो मानसिनि बैसागुआ बे जागायो। आं आं माने जेनेबा मोसौ थुखैनायाव जों मा मा बाहायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनो।
औ एसे फोरमायना हो नोंथां आं एसे जेबो माइदिया गैथारा बिनि सोमोन्दै।
औ माने जोंङो मोसौ थुखैनायाव बेफोरबायदिनो मा होनो ओ माखासे ओं जेरै ओंख्रिफोर फान्थाव, बेफोरबायदिनो फान्थाव आरो दिग्लि लिथि बेफोरबायदिखौ जोंङो बाहायनाय जायो। जे बेखौ बहाय औ बेजों माने मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बेजों सारनो ओ बेफोरजों सारनाय जायो आरो बिदिनो बे दिग्लि लिथि जि जिथिुनाखि बिलाइ बेजों ओ बिदिनो मोसौ खौ फोरखौ बुज्रावनानै माबानाय जायो। आरो जे ओ जि माने माबा ओ मा होनगोन बेखौ देबसे ओ देबसि खिथुनि जिथुनाखि हांगार बेखौ लांनानै मोसौनाव ओ फोथा महरै बा बेफोरदिनो माबा मोनसे फो था हिसाबै फुननाय होनाय जायो।
अ आदसा ओमफ्राय बेखौ माने बोसोर गोदानखौ बरायनाय आरो बोसोर गोजामखौ हगार हरनाय बायदि जाहैबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आतसा। खोनानो मोननानानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा बैसागु मोनसे होनबावदोंमोन बेनि बागै एसे फोरमायना होलाय।
औ दा बेयो जाबाय मानसिफोरनि बैसागु। मानसिफोरनि बैसागुआव जोंङो बेफोरबायदिनो गोबां ओ समायना रमायनाफोर गान गानै जोमै बा जोंनि जिथुनाखि हारिमुनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोंङो बेफोरबायदिनो ज' ज' गामियावनो ओंखारज्लायनानै बिनि न'खर बैनि न'खर ओ मोसा मोसाज्लायो बा बेफोरबायदिनो मागिनायबो होनजागोन आरो। बियो
औ।
औ ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिनो गोबां ओ आ माने गामियावनो बेनाव ओ ज' ज'यैनो दिनै बेनाव गाबोन बैनाव थांनानै जोंङो बेफोरबायदिनो बैसागु जोबजासिम बेफोरबायदिनो ओ आलासिफोरखौ जाहैयो। जेरै बेफोरबायदिनो फिथा सिथाव साहा बेफोरखौ थांनानै लोंहैनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
उम औ खोनादों नोंथां खोनादों। नोंथांनि खोथाखौ आं मोजांङै खोनासंना लादों माने। जे उनाव रायलायबा आंबो माबा मोनसे बुंनो हानाय जायो ओरैबायदि ओरैबायदि होननानै।
औ। अब्ला नोंथां जोंहा समाज जानानै फैबाय नामा?
औ नोंथां नोंथाजो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ।
बायदि मिथियैफोरखौ आं दिनै मिथिनो हानायखाय नोंथांखौ साबायखर बावदों दे नोंथां।
औ औ धयन'बादसै नोंथां।
होनबा औ दे ।